एक
आं खोनाफैबाय थादोंमोन दहायो।
हा ओम दासो खोनादों नामा
हा
हमदोंमोन आं खोनाबाय थादोंमोन नोंबो रायलायबाय थादोंमोन ओमफ्राय नों खोनायाखै
आय फिसा सावन जानायखायनो खोनायाखैमोन नै दासो खोनादोंं
माबायानो मोजां नाङा जोंनाव थाबथाबाय थांनो नागिरो।
उम मानो खारखो मा ओंख्रै जाखो? खोना फैयासै नै दा उ
नाया सोलाय। दालि
ए दासो खोनादों।
दसे खोनायो दसे खोनाया।
मोजां खोनायाखै दासो खोनाफिनदों।
दसे खोनालाय दसे खोनायालाय।
खोनाबाय एबार नानि खोनाबाय।
हा?
ए नानि खोनाबाय एबार होनदों।
बायह्रायाव ओंखारबोबाय आं दहाय न' सिङाव दङमोन।
उम। माइ गायबाय?
माइ गायथ'वाखै आमसिसु वा बायबासो गायसिगोन जोंहा। मालायफ्रा गायखांजोबलायसिगोन आमफ्राय।
गैया जोंनाबो दैयानो गैया। दहाय आलि खोबाय एसे आलिखौ खो-खोबाय। दै थायालै जोंथिं रानो नोगोदसो जोबो दैया जोंनिथिं। जोंनियाव दै रायखसो जाबाय जायगायानो अयथासार दै सोबो थाया।
बस्थुवा दंगनि गैयाना बेखायनो नोगोद माबायो दै सोबो जोंनिथिं दंग गैयैखायनो। खोनादों? ओमफाय नोंनि भिडिअ'आलाय माथो ओ इडिट खालामथावथावानो नङा। नोंनि भिडिअखौ दहाय इदिट खालामनो नागिरदोंमोन आं इदिट।
ओमफ्राय बानायखांबाय?
ओमफ्राय माखौ बानायनो बुस्थुवा?
माबाजों आङो ओरैनो गोदाव सोराव मोनदों नालाय ओमफ्राय नोंनि माबा खाजों मि-मिलायहोदोब्रा।
टाइमिंआ मिलायनाय नङा ना बुस्थुआ। बै डाइरेक्ट मिलायखानाय दा मोननांगौमोन बुस्थुआ। हा?
जायोबा बानायदो जायाबा थाथोंसै बिदिनो।
र' मोजां खेबहैफिननांसिगोन सनानै एबार माहाजोनखौबो लाफादो।
लांफायालां।
हा ओहो एसोर रायज्लायगासिनो दं अख्रांमोना एसोरजों? इयाव?
ए राय्लायनाया दाख्लै राय्लायदोंमोन आं ओमफ्राय माबाखाय दाख्लैयो सिगां मोनखौबो माबानो होननानै बानायनो होननानै खोन्थाहरदोंमोन खोमा।
नांला
हुम।
अखा हादों?
हायाखै दहाय फुंआवसो
औ। नों मबालखौलाय अबाव लादों माथो फिसा खोनाफैदों?
मानो खोनाफैदों इदि आं
खरा खोनाफैयाखै माने।
उम। ओंखाम जायाखै दाबो?
जाखांबाय। जानायसो। हा?
मा ओंख्रि?
थास' बिबारजों बयलार। ओमफ्राय दहायनि खान्थाल बेगर जों मैथामोन गैला ओमफ्राय।
नोङो दासो हरजेनखादों ने?
उम फार्स्ट टाइम।
हुम।
माथो ग्रुपआव नोगोर मानसि दङ'।
दङ दंनाया बुर मानसियानो बिराद बुरजा नांखागौबा। नोंखौ बे सिफुंनियाव सो जोबबायना ना बेलेग आलदा?
बे सिुफुंनियावनो।
ए।
र' दे दाननाङा फंबाय हरदों र'। औ र'।
मा जाखो?
इयावनो दोन फरायफै।
रायलाय जादों। रायलाय
मा होनदों?
हा रायलायजादों।
खोनायाखै। मानो फिसा खोनादों होननासो बुंदो आं खोनानो नागिरा।
मानो फिसा होदों आंलाय माथो नोंबो गोसा गोसा खो
साउनबो गैया नामाथाय। बिनि थाखाय
ओमहो बेथ' खालामजाया ओमफाय दरसाफोरनि माबा फैदेरबाबो माबाथावा रायलायथावा।
औ
खोनायासैलाय ला़ं
खोनादों गाबोनथ' क्लास दं नोङा? गाबोन क्लास दं? गाबोन क्लास दं नोंहा? बर' बाजाराव खोनायाखै।
खोनादों। खोनायाखै?
खोनायाखै?
खोनादों आं।
नोंनियासो खोना खायाखै। दासो खोना फिनलायबाय नै।
उम। बिदिनो दसे दसे गोदोयो।
होम गाबोन क्लास दं?
दङ' उम।
बर'बाजाराव मोनसे।
फुङाव रौमारियाव ओमफ्राय बेलासियाव बर' बाजाराव।
खनजिथायाबो फैबाय थायो?
हा?
लोगोआबो फैबाय थायो?
फैयो ओं। एखनबा सोलाबाबा फैया।
उम। दालाय फोरोंगासिनो दं?
दा माबाखौ ओइ सोरां सोरांखौ सिनायनानै सिनायनाय उलुबारिखौ
हम
बेबोनो फोरोंगासिनो बर'खौनो फोरोंगासिनो
दे फ्राय थिउरि गैया ओमफ्राय
दङ
ख्लाससालाय अबे मा समाव जायो
क्लासा मा होनदों?
थिवरि क्लाससो फोरांगौ जाया होनबा
जायो बियो उनावसो जागोन दा माबायाव गैथ'वा उननि बोसोरावसो जागोन
उम बोसोरबाना?
बुसोरसे बाराय बाव सय बोसोर जाबाय बिदि होननायसो खोनादों ओमफ्राय एफा गोबाव रोंदो रोंदो जाजानो बादोंमोन आं बोसोरनै बफोरल' जाजानो
बोसोरनैयाव जोबाना
मानसिफ्रानो मानसिफ्रानो आरो सोरबा सोरबा अबावबा फरायहैयो मायो मे होखांनानै बेखायनो बिनि थाखायनो मोनलांजोबगोन ना मोनलांजो बा साननानै आंहा एफा गोबाव जाजानो बादोंमोन लानायनि लानाय फुरा होफुंजोबनानै थांनो मोनबा मोजां मोनगौमोन आरो
बिदि जायालि बायेर फरग्राफोरा जाहैया
माबा सम जाबाय दानना गोदान हरफिनसै दे
उम